खोनाबाय औ
औ खोनाबाय
खोनादोंथ'
मा खालामदों
गोदै जामा गोदै
औ
जाम फिथाया गोदै?
औ गोदैमोन।
अबेहाय आलासि जाहैदों मोननो?
बै माबायाव सुन्दारिथिं
ए
नोंसिनि खाथियाव गैया रावनावबो
उमहो
दखानफ्रावबो फानोना फानाथाय फानो
गैयालै ओरैजाय गैया ओरैजाय
खोनाया ए दासो खोनादों।
ओरैजाय गैया रावनावबो
जोंना फिफां दङ ओमफ्राय ओंख्रिया माबासोमोन मा होनो खुमब्रा ओमफ्राय खांख्रिखला भाजा
उम
नोंसिनालाय
जोंना जोगनारजों दाउ बयलार ओमफ्रायो ना
ए साबिसे जाखो दिनैलाय हरनो?
ए
ओमफ्राय एबाराव गैथारा
ए बोरमा गाबदोंलै।
होदोंमोन आङो
हा
खारबोदोंमोन न' खा दिनै थांफिनबाय।
ए इन्टारनेट